औ नोंथां।
औ नोंथां अ नोंथाङा माबा खालामगासिनो दं?
आं दासान्दि ओरैनो दंथयो नोंथां।
औ खौरांफोरा मोजांबा नोंथांना?
औ मोजाङैनो दं थयो नोंथाङा लाय मा खालामबाय दं
औ औ आंबो दं ओरैनो जिरायनानैहाय
माबा खबरफोरा मोजाङैनो दं बा
औ नोंथां मोजांथआनो दासान्दि नोंथांनिसिम आं फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांनिसिम मोनसे ओ फिसा सोंथि लानानै फैदोंमोन नोंथां
औ
ओ नोंथाङा सम दंना नोंथां
औ दङ दे
औ आथिखाल आरो गोदोनि जे खाना फोथायनाय बे खाना फोथायनाया बर' समाजाव माबादिवगोहोम गोग्लैदों बेफोरनि सायाव एसे गुवारै नोंथांनिसिम फोरमायना होनो हागोन होननानै मिजिंथिदों नोंथां फोरमायना होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ
थायनाया ओ गोदोनिफ्रायनो ओ दासिमहालागै ओ सोलिबोदों ओ
औ
जोङो गोदोहाय जों ओ खाना फोथायनायखौ गोबां नुनो मोनोमोन ओ आथिखालनि ओ समाव जोङो ओ एसेबां नुनो मोना जोङो इसे समजों लोगोसे खाना फोथायनायखौ जोङो एसे एसे खमायलांनायखौ जों नुनो मोनदों
औ औ
आ गोदोहाय ओ खाना फोथायनायखौ गोबां नुनो मोनोमोन आरो ओ गोदो बांसिनानो ओ
औ
खाना फोथायनायखौ लानानैहाय गावजों गाव एना एनि बुलाय सोलाय जालायनायफोरखौ जोङो उन्दैनि फाय जों नुबोदों औ नाथाय आथिखालाव जों ओ बिगियानारि जौगानाय बे मुगायाव अ आरो जोङो दानि मुगायाव गाससिबो सोलोंथाइ गोनां सोलोंथायाइ गोनां जाजोबनायलाय ओ बेफोरनिफ्रायनि जोङो ओ गो खाना फोथायनायनिफ्राय जों गोजानाव थानायखौ जों आथिखालनि मु याव नुनो मोनदों ओ नाथाय गोदो
औ
फाइनि फारसे जौगानाय गैयामोन आरो गोबां सुबुङानो सोलों फिथाय गैयामोन ओ बेनिखायनो ओ खाना फोथायनाय
औ।
एबा ओ दाय गैयि सुबुंफोरखौबो दाय गोनां ओ खालामनानै बुलाय सुल सुलाय खालामलायनाय ओ बे बोथोरनि ओ सायाव जोङो बेफोरनि सायाव ओ बेफोरबादिनो बुलाय सुलाय, एना एनि जालाय लायनायखौ जालायलायोमोन होननानै जोङो मिथिदों।
औ औ।
आरो आथिखालाव ओ जोङो बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानायखौ जों नुनो मोनसै। ओ जेरै जोङो दानिया ओ दानि मुगायाव बेमार आजारफोर जायोब्लाबो जों डाक्टरनायाव लाङो। आरो बेखौ मोजां फाहामथाय लानो थाखाय जोङो ओ डाक्टरनियाव लांनानै फाहामथाय लाहै हैयो ओ नाथाय जोङो गोदो ओ बेमार आजारफोर जायोब्ला बो
औ।
डाक्टरनियाव लाङालाबासिनो ओ जोङो बेखौ ओ अजाफोरनियाव लांनानैहाय जों फाहामथाय लानायखौ जों नुनो मोनो। आरो बिदिनो गावसोरनि बेराम खौसो ओ बांसिन दिनै ओ बारा खालामसिननानै लानायखौ बेफोरखौबो जोङो ओ खाना फोथायनाय होननानै सानजायो। मानो होनोब्ला ओ जोंहा बेमार आजारफोर जायोब्ला ओ दा रनाव लांनाया जोबोर गोनांथार। खायफा बेरामखौ जों अजानियाव नाथाय जोङो गोदो ओ गोदोनि सुबुंफोरा ओ
औ
सोलोंथाइ गैयिखायनो ओ बेफोरनि फारसे ओ बेफोरनि फारसे ओ बांद्राय मिथि नो आरो साननो रोङैयाव ओ अजा फोरनि गावसोरनि बेरामखौ ओ बांसिनसो फोथैनानै ओ लानायखौ जोङो ओ नुनो मोनबोदों आरो गोदो ओ नाथाय दानि मुगायाव सोलोंथाइफोराबो जौगाबाय आरो दानि बिगिया ओ मुगाजों सोलि बोनालाय दानि आथिखालनि मुगायाव जों गासिबो बेमारआ आजारफोर जायोब्लाबो ओ डाक्टारनाव लांनानै जोङो मोजां फाहामथाय लायो
औ
गोदो ओ गोदोहाय ओ दाय गैयि सुबुंफोरखौबो ओ माबा मोनसे ओ दाय खालामनानै बिदिनो
औ औ
ओस सुलाय लायनाय जानायखौ जोङो दो नुबोदों आरो औ नोंथांमोननिथिंजायबो बेफोरबादि खानाफोर फोथायनाय ओ फोर दानि मुगायावबो दङ नामा बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङाबो बुंनानै होनो हागोन
औ नोंथां हागोन खाना फोथायनाय होननानै बुङोब्लाथ बे मोनसे बर' हारिनि ओ खोमसि फोथायनायखा ओ जेरावहाय बर हारि बा बर गामि थायो बेवहाय खाना फोथायनाया गोदोनिफ्रायनो दंबोखायो थिग बेफोरबायदिनो जोंनि बे गामि गफायावबो जोंनि बे ओनसोलावबो खाना फोथायनाया दिनैसिमबो दं गैया नङा नाथाय ओ आथि खालनि जुगावथ' गोबां ओ बिगियानारि बा गोबां सोलोंथाइनि थाखाय बेफोर फोथायनाया गोबां खम जानायखौ जों नुनो मोनदों मानो होननानै बुङोब्ला जाय मानसिया सोलोंथाइ लायो बा सोलोंथाइ लानानै गोजौ फारसे दावगाबोनो हादों बेफोर मानसिया मिथिखायो जे खाना फोथायनाया मोनसे ओ गोबां गाज्रि रोखोम खोमनिबोथानाय जेरावहाय ओ मायबाफोर माबा मोनसे बेराम आजार जायोब्ला जों बे बेराम आजारखौनो ओ अजा बा खोमसि फोथायनाय होननानै ओ सोरबा सासे सुबुंखौहाय ओ दायना सारजिनानै बुद थानाय बा बुग्लुं सुग्लुं खालामनाय गामिनिफ्राय हो खारनाय बेफोरखौ जों सि गांनिफ्रायनो नुबोगासिनो। ओ गोदोनि थ गोदोनि मानसिफोराथ बेबादियैनो गोबां रोखोमनि थैबोनायखौ जों नुनो मोनदों ओ जाय मानसिया ओ बे फोरबायदि दायना नङा बे मानसिखौबो दायना साजायनानै बुथारनायखौ जों नुनो मोनदों बा खोनानो मोनदों ओ खाना फोथायनाय होननानै बुङोब्ला दा जों ओ बिगियानारि ओ जि बिगियाननि दावगाबोनाय बा सोलोंथाइनि दावगाबोनाय बेबादि समावथा जों खाना फोथायनायखौहाय नङा होननानैनो बुंजायो। ओ बेफोरबादिनो माबा मोनसे बेराम आजार जायोब्ला जों ओ अजाखौ नायालाबासिनो उम ओ डाक्टरनियाव थांनांगौ बे मोनसे ओ गोख्रों राहा। डाक्टरनियाव थाङोब्लासोज जों ओ मा बेराम जादों बा मा ओ मा जादों मा मुलि जायोब्ला हामो बा माबायदि फाहामथाय लायोब्ला हा हामगोन बेफोरखौ मिथिनानै मोनो। नाथाय जों डाक्टरनियाव थाङा लासिन लाबासिनो अजा जोंल' नायोब्ला एबा दायना जा दायना खालामदों होननानैल नायोब्ला बेनि दिनैनो एसे गाज्रि जायो आरो बेबादिनो गावनि बाय बाहागि बा बेमारिखौहाय बुथारनानै लानो गोनां जायो। बेफोरबायदिनो आंनि नोजोरावबो खाना फोथायनाया ओ बे मोनसे खाना फोथायनाय होननानै साननाय जायो। मानो होननानै बुङोब्ला जों ओ जौगानाय सुबुंफोरा सोलोंथाइ लानाय सुबुंफोरा बेफोरखौ मोनथिखायोआनो जे मोनसे बेराम जायोब्ला ओ हस्पिटाल एबा डक्टरनि जोबोर गोनांथिखा। ओ बे फोरबायादिनो ओ खाना फोथायनायखौ आथिखालनि सुबुंफोरा एसे खम नोजोरजों नायनाय खौ जों नुनो मोनदों। नाथाय बर' समाज होननानै बुङोब्ला ओ खाना फोथायनाया दिनैसिमबो ओ जोबनानै थाङाखै एसे बांनिब्लाबो दं। ओ बे बेफोरबायदिनो गोबां ओ गोबां ओ सिगांनि आबौ आबैमोनाहाय ओ खाना फोथायनायखौ खाना फोथायनायजों लोगोसे गोबां सोमोन्दो दंमोन ओ मानो होननानै बुङोब्ला बिसोरो गोदोनि दिनावहाय बेफोरबादि सोलोंथाइनि ओ गियान गैयामोन बिसोरनियावहाय। बिसोरो बायहेरा गोबां खाना फोथायनायखौनो फोथायनानै थायोमोन। बेफोरबायदिनो जोंनि गामि गफा ओनसोलाव जों खाना फोथायनायखौ नुनो मोनदों। नोंथाङाबो नोंथांनि ओनसोल एबा जायगाफोराव खाना फोथायनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायबावनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन ओ जोंनि ओनसोलफोरावथ' ओ दानि मुगायाव जोङो बेखौ जोङो नुनो थांनो मोनलिया गोबां खम थेवब्लाबो ओ एफा एनै खना खनला जोङो एसे एनै मिथिनानै मोन नो आरो दासिमबो जोंनि ओ बर' फोरा ओ अजा आरिफोरखौ जोबोर ओ फोथायनायखौ जों नुनो मानो
औ औ
जोङो डक्टरनियाव लाङा बेमार आजारफोर जायोबा डाक्टरनियाव लाङाबालासिनो दासिमबो अजानियाव जोङो लानानै थांग्रोनायखौ जों नुनो मोनो ओ बिदिनो जे जेरै जों ओ जिबौफोर औ अरजायोब्ला ओ जोङो बेखौ ओ डाक्टरनियाव लाङालाबासिनो ओ जोङो अजा खौ नागिरनानै अजानियाव जों लांनायखौ नुनो मोनो आरो औ खायफा ओ जिबौ अर जानाय बेफोरखौ अजायाबो फाहामनो हायो बेयो नंगौ। ओ थेवब्लाबो ओ गोबां बिस गोनांफोर बिदिनो ओ जिबौफोर अरजा जायोब्ला ओजों बेफोरखौ अजा फोराबो फाहामनो हाया जोङो डाक्टरनियाव लांनाया जोबोर गोनां थार ओ बेफोरबायदि अजानियाव ओ लांग्रोनायखौ बो जोङो ओ खाना फोथायनाय एबा खोमसि फोथायनाय होननानै
औ ओ बिदिब्ला नोंथां जोंनाथ' समाबो जानानै फैबायमोन
औ
ओ बेनिखायनो नोंथांनिसिम बेखौनो बुंनो सानोदि गोजोन हरनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम बावहरनाय जाबाय। आरो नोंथाङा नों नोंनि बेसेन गोसा समखौहाय आंनो दसे होनानैब्लाबो मोजाङै बेफोरबादि ओ खाना फोथा फोथायनायनि सायाव माबादि गोहोम गोग्लैयो जोंनि ओनसोला बेफोरनि बागै नोंथाङा फोरमायनायखो फोरमायनानै होबाय बेनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां।
औ गोजोन्थों नोंथां।
औ गोजोन्थों नोथां।